हेल' अ लोगो खोनादो ना?
खोनादों लोगो औ खोनादों
ओ ओ मा खालामदों?
दंनायालाय ओरैनो दंथ'यो ।
ए ओंखाम जाबाय फुंनि? आंबो दङो इदिनो
जाबाय जानायालाय ।
अ दे दिनि जोङो ओमबा मोनसे ओ आयदायाव सावरायनिसै ।
औ औ जों आयदा सावरायनो लादोंमोनना दिनै
ओ ओ मागो मागो फोरबोनि सोमोनदै सावरायनिसै दिनैनि आयदाखो
जागोनदे लोगों ।
दे ओमबा नोङो ओ जागा जे ओ नोंसोरनि ओनसोलावहाय मा? बेफोरबायदिहै मागो फोरबोखोहाय खुंनाय जायो बेफोरबायदि फालियो ।
मागोखौथ' जोंनि जायगायाव बिराद गाजा-गोमजायै खुंनाय जायो लोगो ।
ओम फिथा-सौराय जानाय बेफोरबायदि
नोंगौ लोगो नोंगौ फिथा- सौराय फिथा-सौराय होननानै बुङोबाथ' अनेख माने गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथा-सौराय थायो नालाय थिंजाय सिबिं फि जा बिनि उनाव आरो ओ मा होनो बै थावजों एवनायखौ मा होनोमोनलाय?
ओ थावनि फिथायानो होनो
होनो ओं नोंथां फिथा थावनि फिथा गोलाव औ गोलाव गोलाव खालामनानैबो जोंनिथिं बानायनानै जायो ओमफाय आरो गुसुं गुसुं दा ब्ले दाब्ले खालामनानैबो गल गल
ओ ओ
दैजो ना दैजों नाग्रोनानै लायो आरो
ओम फिथा एनथाबखौ
फिथा एन्थाबखो नोङा फिथा बै सिथावखौ
ए उम उम
बेनि उनाव बै बिदफोरबो होनानै कालार बानायनानै बो रुब गाब खालामनानै रं खालामनानै बो बानायनाय जायो आरो
ए समायनाबो नुबाय लोगोसे जानायावबो गोथाव जाहैबाय
औ औ
ओम ओमफ्राय बेलागुरफोर साव सावोदा
बेलागुरखौथ' सावो औ बेथ' आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबो थाखानायखा दुब्लि फोथाराव ज' ज' उन्दै गेदेरफोर गासिबो बाहागो लायो आरो बेलागुर सावनायाव जाय जायफ्रानो माने लावखार ओंखाम जानाय होनो ना
ओ ओ ओ माबायदि हैयो बानायो ओमफ्राय नोंसोरनि ओनसोलावहाय बेलागुरखौ
बेलागुरखौथ' जोंनिया ओ ना रा मोनो ना माइ हाखांनानै थालांनाय बै नाराया बे नारा बहाय न' बायदि इदि जाबो आरो
ओं
थाखो थाखो बिदि जाबो औवाजों बानायो ओमफाय सिङाव मानसि सिया हाबनानै मानसियावनो हरबो थायो आरो ओमफ्राय बिदिनो जा जानाय लोंनाय माखासे ना बेदरफोरबो लायो नालाय ओमफाय बे ना बेदरफोरखौबो संनो थाखाय बाहेराव एसे जायगा दोनो ओमफाय सिङाव उन्दुयो जायो थायो बाइदि जों लोगोसे जोंनिया रंजानाय बाजानायाथ' थाफाखायोना
ओ-ओ
देग्राफोरबो लाखायो आरो लाफानानै आरो गाजा गोमजा
औ
उम
नोंसिनिथिं खिन्थानलाय लोगो बोरै जायो
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो माबायो मागोखौ फालियो फार्स्टआवनो गिबियावनो माने मागोनि सिगांखालि दमासि खालि जिहेथु फिथा देनो मोना बेनि थाखाय सिगाङावनो देनानै जगार खालामनानै लायो माइ ओ अन गुन्दैफोरखो देनानै माइब्रानि ओमफ्राय आरो माथानि बिदि देनानै लायो आरो ओमफ्राय देनानै मागो एबा दमासि खालि आरो बिदिनो न' लिरस्रांनानै साफ सिखोन खालामो जि आरि सुनानै बिनि अखानायैथ' आर‌ बो बिनि इनि अखानायै फुङावनो माने माबा सावो बेलागुर सावो बेलागुर सावनानै सोरबा बायदिया आरो फुजा होयो न'खराव मागोनि मुङै फुजा होयो ओमफ्राय बेबायदिनो गोथैसि बावो
ओम
ओम‌ आजै आजौ मोननो माने ओ जुमाय गो सार संना दंखायो नालाय मागोआव बेफोरबायदिनो जुमाय बिदिनो गोथैसि बावनानै
बिसोरखौ बाावहरो आरो बेनि उनाव आरो गिदिरफोर फोरखौ मान होयो खुलुमो बेफोरबायदिनो आरो बोर लायो गिदिरफोरनि मागोनि मुङाव बेफोरबायदिनो गाजा-गोमजायै फिथा-सौराय जालायो ज' ज'नो
ज'ज' जाजाय
औ
आरो लोगोसे आरो मा होनो मनदिरावबो हाबोना
मनदिरा ओ ओ ओ हाबो ओ ओहाबो जोंनाबो ओ नोंसिना बेलागुरखौहाय बेलागुरखौहाय रायजोआव नो खालामो ना गावबा-गाव माने निजाहै माबायो खालामो
खालामनाया रायजोयावबो मोनसे खालामो ओमफ्राय आरो बिथिंजाय ए गथ'फोराबो उनदै उनदै हिनजावसा जेनेबा सेंग्रा-सिख्ला बिसोरबो माने एक्सट्रायै फालियो बेलागुर सावो आरो ओमफ्राय बिदिनोजाय बोराय- बुरिफोरनाबो मोनसे जायो बिसोरबो मोनसे माने बानायो आरो जयैनो जाय जायफ्रा माने हरावहाय नुजाफैनो हायो
ओम
बोराय बुरैफोरा बिसोरो थासिगोन ओमफ्राय आरो बोराय - आरो बिदिनि थानो हायैया जेबो नोङा न'आवहाय फुङाव सिखारनानै फिसा सौरायफोरबोथ' सावनांगौ नालाय फुङाव आरो मागिनोबो फैयो ज' रेडि खालाम खाजोबबो आरो गासैखौबो आरो इथिंजाय सेंग्रा-सिख्लाफ्रा एक्स्रायै मोनसे बानायबावो आरो
ओमफ्रायो मोनसे नियम दङ'जे ओ फुङाव सिखाब बै मागो समाव फुङाव सिखारनानै दाउखा बा एबा सिला इदि नुनो मोना बिदि होननाया नोंसोरनावबो
अ दङ' दङ' ओं फोथायो फोथायो आरो जेसबां हायो एसेबां माने थाब सिखारनांगौ आरो
थाब सिखारनानै दुगैस्र' लोमस्र'
जानांगौ आरो
ए
आरो लोगोसे बिथिंजाय आरो मा होनो दंबावोना बै जे मोनसे फोथायनायबो दङ जे फुङाव सिखारनानै रावबो नुयियावनो जोंनिथिं फोथायनाय दं आरो ना जे गय खान्थालाव जे बै फिथाइ खानाया
औ औ
जेसेबां गिदिर बै मा होनो माइ हानानानै गारलांनाय जिगाबा बेे जिगाबखौ माने जेसांनि गिदिर खालामनानै ल'दा दा खानानै होनो हायो एसेबां माने फिथाइ बुरजा थायो‌‌ ओमफ्राय गि
ए जोंनाव आरो जोंनाव आरो बेफोरबायदि जे गथ' गथ' गथ' सासे बानानै उन्दैखौ बानानै बिदिनो खानांगौ आरो खाबाथाय माने फिथाइया जाबखो जाबखो थायो होननानै जोंना बिदि ज
जोंनियावबो बिदिनो फोथायो यो औ माने आगोलनिफ्रायनो फोथायबोनाय नालाय जाय जेरै हागौ बे बिदि खालामो आरो फुङावनो सिखारनानै बे नुलायलायनो नाङा इदि ‌होननायबो दं आरो
औ औ
मा खाखोमा नांगौ आरो मानसि नुजासेै ओ रावबो नुयियावनो खानांगौ आरो लोगोसे आरो बै नवावहाय जे न'नि सोरगिदिं बे गोबोरखि लिर
अ अ औ साननि महर होनाया
ओं सानि महरबो होयो आरो जे बिदि फिन सेनदेलाव माने रावन इन्जुर सा सा बोयो माने
ओ ओ सिन मोनसे गोलाव हाय न'खौ सोरगिदिं बेंखननाय ओं
बिदिसिनबो होना होनाय जायो आरो आरो फुङावथ' आरो लिरखायोआनो न'बा फोरखौथ' ओंखाम संग्रा इ जों न'फोरखौबो अरदाब सदाब लिरनाय बेजों लोगोसेनो बेखौबो लि हाखायो फुङावनो सिखारनानै
ओ ओ
बिनि उनावसो जागायो माने फिथा सौराइ
उम जोंनावबो बे नेमा दङ आरो ना बे बेयो ओ गोबोरखिजों माबा माबानाय बोनाय नियमा खिन्थु आंनि जोनोम जायगायाव माने बियो गैया आरो अ दङ दंनायालाय थेवबो एफादि नङा माने गोसो बायदि खालामनो हायो खिन्थु ओ आं दा जेराव हाबा जाफिबाय बेयाव माने बेदि नेमा दङो आरो बयबो माने न'खराव फुङावनो सिखार नानै ओ
जायगा लानानै जायगा माने माबायो आरो ना फोथायनाय दङ आरो बानायनाय हुदाफ्रा एसे एसे सोलाय हांबाय आरो
ओ ओ ओम
गासियावबो माने इसे आलादा आलादा जाजोब
ओ आरो आजिखालि मो मोसौ बिदि फिसिनायाबो न'खरनि जुनार
ओं ओं ओंखाम जाबोबाय आं गोबोरखि गोबोरखियाव दाना मोनदों बेथ' नोंगौ
ओम
आरो बेथिंजाय मा होनो रंजानाय समावथ' नोंसिनियाव उन्दै उन्दै गथ'फोर फैयोना फैया फुङावहाय
मागिनो फिथा मागिनो ओ ओ जोंनाव फैयो फैयो बेफोरबायदि ओम
प्लासटिक लायै लायै गथ'फोरा उनदै उनदै उनदै उनदै गथ'फ्राबो फैफायो
ओ
फिथा मागिनो फैनायाव गथ'फ्रा बिनानाव सोरबा बिनानाव सोरबा बिदा बिदिजों फैफानाय उनदै उनदै गथ' बाजा बाजा बिदिबो आरो मागो समावथ' बिराद गोजाङोना
औ औ
जि गुदुं गानै गानै जे गथ'फ्रा फैयो
ओम
ज' ज' नो ओंखारबोयो
औ
न'खरसेयाव ओंं ओं फिथाखौथ' सबनिबो न'खराव सावो होमबाबो माने मोनसे मोजां नाङो आरो ना बिदि मागिनाय
ओह ओह मागिनायनि मोनसे रंजानायानो आलादाखा
ओं ओं ओं ए गोरोबलायनाय आरो
गोरोब
नङाबाथ' ओरैनो हा फिथाखौथ' गावबागाव नआवनो संखायो ना मागिनांगौनि गोनांथि गैयि बादि बिदि नुयो आरो खिनथु इनि गेजेरजों खौसेथि आरो गोरोबलायनाय
बेखौ फोरमायो आरो मागिलायनायनि गेजेरजों उन्दैफोर थांखांबा जोंनिथिं फिसा फिसाफोरबो फैयो गथ' उथै उन्दै थांखांबाथाय सेंग्राफोर फैसिगोन ओफ्राय सेंग्रा बिसिगोन आरो जौआलाय जौथ' थाखायोआनो जोंनि बर' समाजाव
दे होमबा लोगो लाखि थ'नोसै
अ जागोन दे जागोन दे गोजोननाय थाबाय लोगो